हेलौ नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां औ। दिनैनि टपिकखौ अबेखौ लानानै जा ओ जागायजेन नोंथां? खोनाबायना नोंथां? खोनाबाय जानांगौ नोंथाङा खोनाबायना नोंथां? हेलौ नोंथां खोनायाखै? दोनैनि टपिकखौ लाना ओ अबेखौ लानानै सावरायनो?
खोनादों ना नोंथाङा?
औ।
हेलौ नोंथां।
औ बाजार औ नोंथां खोनादों।
हाथाय बाजाराव माबे माबि जिरादखौ
ओम माबे माबे मुवाखौ जोङो मोननाय जायो बेखौ सावरायसै औ थ'दो बिदिब्ला नों नोंथाङा जागायजेनदो।
औ जोङो हाथाय बाजाराव बुङोब्ला सुबुंनि गोनां खो मोनो मैगं'थाइगं'खौ लानानै एबा फिथाइ सामथायाइ देलायग्रा बायदिसिना मुवा जेरै हिन्जावफोरनि फावदार सिन', आसान आस्थाम बायदि बायदि आरो
औ नंगौ नोंथां।
न'आव गोनां जानाय संनाय खावनायनि थाखाय गोनां जानाय साराय थोरसि खुरै गिलास आरो आबादफोराव बाहायनाय जेरै खादा नांगोल जुंगाल आरो बिनि अनगायैबो गोबां
औ
नोंथाङा एसे बुंदो।
औ आं एसे फोरमायनोसै औ जों बाजाराव जोंनि ओ मानसिनिफ्राय लानानै जेरै गाननाय जोमनाय लंपेन्ट गस्लाजों गासै दै बेसेनखौबो जेरै जेरै आइजोफोरनि ओ जेरै बेलायाव नायोबा ओ जेरै दख'ना आसान बायदिसिना ना आयना जेरै लिपस्टिक जेरै बायदि बायदि जोङो जेरै मोननो हायो आरो लोगोसे जोङो ओ जेरै मानसिनि मानसिनि बेलायाव जेरै जाग्रा मुवा हिसाब हिसाबै जेरै ओ मैगं थाइगं जेरै ना बेदर ओ आरो लोगोसे जोंनि जेरै जाग्रा जाग्रा मुवा जेरै फिथाइ सामथाइ जेरै आपेल आंगुर थालिर खुसेर गोबां रोखोमनि जों बाजाराव मोननाय जायो आरो लोगोसेयैनो जोङो बाजार बेरायनानै जोङो मोजां नाङो गोसोखौ
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोङो बाजाराव जोङो जाखिनि न'आव जेरै मैगं थाइगं गायनाय जायो बेखौ जोङो बाजार एबा फिसालिफोराव जोङो लांनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो बोरै बाजाराबो मानसिनि बेलायाव जोबोद सहाय होयो। अननानै नोंथाङा एसे फोरमायदो। बाजारनि बेलायाव मा मा मोननाय जायो? मा मा मानसिनो सुंस'होयो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
जेरबायदि हाथाइ बाजाराव मैगं थाइगं फानहैनाय न'आवनो गायनाय मैगं थाइगं जोङो केस्ट प्रफिट खौनो मोननो हायो
थां
आरो बिनि उनाव जों
जानाय लोंनाय मैगं थाइगं दंखायो।
नंगौ नोंथां।
हाथाय
औ। नोंथाङा हाथाय बाजार जानानै माबोरै नाङो?
जोबोद मोजां नाङो नोंथांनि हालामाव हा थाय बाजारा माबे सानखालि जायो?
औ खोनादों नोंथां। जों नाव ओ हाथाया जोंनाव बृहसपति आरो सुक्रुबार आरो ओ रबिबार। बे मोन बे मोनथाम बाराव जोंनि हाथाइ जायो आरो। बेयावनो जों हाथाय जानो थांनाय जायो आरो। आरो जों हाथाइ जानानै जोबोद मोजां नाङो आरो गावनि नांगौ बेसाद एबा मुवाफोरखौ जोङो बाजाराव जोङो मोननाय जायो आरो। उम। औ नंगौ नोंथां। औ। नंगौ नोंथां। औ। जोङो बाजाराव गोबां गावनि नांगौ बेसादफोरखौ जों मोननाय जायो आरोखि। खोनाबायना नोंथां? हेलौ नोंथां? नोंथांनि अडिय'खौ आवाजखौ खोना फैयाखै। हेलौ नोंथां खोनाबायना नोंथां? बिदिब्ला आं एसे बुंनोसै। हेलौ नोंथां? जेरै जोङो जेनेबा जोङो बाजाराव थांनानै जो ओ जेरै जों बाजाराव मैगं थाइगं फान लांनानै फानहैनो हायो आरो आरो बिदिनो बे मोननाय फैसाखौनो जोङो गावनि जिखि नि नांगौ मुवाखौ जोङो बायनानै लानो हायो आरो। औ नंगौ नोंथां। हेलौ नोंथां? नोंथांनिफ्राय आवाज सोदोब राव खोनाफैयाखै।